औ गोजोन
गोजोन फुंबिलि नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ मा होनदों नोंथां होय जायाखै नोंथां दा बिदिनो जानाय नालाय जानाय लोंनायनिखौनो रायलायनोसै ना नोंथां? दे नोंथाङा होमबालाय सिगांग्रो जानाय लोंनायनि सायाव फंनैसो बुंग्रोदो। आंबो नोंथांनो फोरमायगोन।
जानाय लोंनाय माने अब्ला आङो जानाय लोंनायनि बेलायाव आङो माबा ओंख्रि संनायखौनो बुंसै सबाय जों साम'। औ गिबियाव जों सबायजों साम'खौ संनो थाखाय जोंनो साम'खौ नांग्रोगोन। साम'खौ माबेयाव मोनगोन होनोब्ला जोंहा साम'खौ ओ दैमाफोराव मोनगोन बा ओम दंग'फ्राव मोनगोन ओ उम बिदिनो बाजाराव बायनानैबो मोनगोन आरो। बाजाराव बायनायफ्राम
ओ बिसोरो ओ गाज्रि गाज्रि दैनिफ्राय लाबोनानै फानफैलाबायो बेनिखायनो नोंथाङा दैमाफोराव खननानै लाय ब्ला मोजां जायो ओ जेब्ला खननानै लाबोगोन बेनि उनाव नोंथाङा ओ साननैसो सोमना नानै दोन जाहाथे सामआ खिगारो ओ खिगारो आरो खिगारखांनायनि उनाव नोंथां ओ बेखौ ओ मा होनो मोजाङै रुनानै लानांगोन साम'आ माखासे बिजानुबा मैला थायो साम'नि बिखङाव ओ आइरनफोरबादि बुस्थु थायो बे आरोखौ नोंथाङा मोजाङै साफा हुनानै लानांगोन आरो ओ बै हुनाय समाव ओरैबायदि साउनड जायो माने साम' ओंख्रिखौबो संखुमानो हायि बायदि माने ओ ओ जेनेबा जों साम'खौ जिबायदि हुयोना अब्ला बिराद ओ ओरैबायदि साउन्दड जायो। जेनेबा गोजान गोजाननि मानसिफोराबो खोनाहैजोबो आरो खोनाहैब्लाथाय लामानि मानसिफोराबो खोनायोबाथाय सानसिगोन बिस्रा दिनै सबायाइ जों साम' जागोन खोमा बा साम' ओंख्रि बिदि सानो आरो। बिदिनो जोङो हुनानै लाखांनानै बेखौ बिनि‌ खि फिथुखौ दानस'नांगौ जायो फिथुखौ मानो दानस'नांगौ जायो होनोब्ला जोंहा ओ साम'खौ जे सोबनानैसो जायो सोबनानै जानायाव जोंहा फिथुजों बारा हाबबोनांगौ जायो नङाब्ला जोङो सोबनो हाया दानालासिनो जोङो साम'खौ सोबनानै जानो हाया आरो बेनिखायनो जोङो दाननांगौ खिथु खिथुखौ अब्लासो जोङो सोबनानै जानो हायो बिदिनो
ओ
दानखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै सुनानै लादो सुनानै लाखांनायनि उनाव दसे बा नोंथाङा बेखौ साराय गुदुं खालामबाय एसे ओ मा होनो संख्रि सारबाय सारायाव बेनिफ्राय बेखौ गोरानैनो एवनो हागोन आरो
गोरानैनो एवनानै लादो एवनानै लाबाथाय बे जे सामाव बियो थनथ्र'जोबगोन आ आरो माने एसे मोजां जागोन आरो माने साम'आ थैजोबगोन आरो थन्थ्र'जोबगोन ओ जे सोमनायाव गबोनाय बाय दि थनथ्र'जोबगोन आरो ओ बिनि उनाव नोंथाङा जि सो सबायजों जागोन नालाय सबायखौ लादो सखौ मायखौ लानांगोन नोंङो सबाय गोसोमखौ लानांगोन सबाय गोसोमा जानो गोथाव आरो नुनायाबो मोजां बेनिखायनो जों सबबाय गोसोमखौ लानांगोन सबाय गोसोम नोथाङा बाजाराव बायनानै लाबोदो लाबोनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ गथायथ' संनो हाया नालाय नोंथां बेखौ सारायाव मोजाङै फ्राम फ्राम एवनानै लादो जाहाथे बेखौ जोङो ओ ओ हुख्रेमनो हायो हुख्रेमनाया माबायदि हुख्रेबो होनबा गोदोनि समाव जेरै खामफ्लायाव होनानै फुख्रेमोमोन बा ओ दाथ' ओ ओ ग्राइडार मिक्सारफोर ओंखारबाय बेफोराव दलायसै बा जोंहा गोदो खामफ्लायफोराव खामफ्लायजों खामफ्लाय हुख्रे नारसिननानै हुख्रेमोमोन आरो सोरबा बायदिया जे बथल बेफोरजोंबो हुख्रेमोमोन आरो हुख्रेमखांनायनि उनाव जि बिनि बिगुर बिगुर मोजाङै जावगारनांगौ आरो ओ बिगुरखौ जावगारखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजाङै सुनानै सुनानै लादो लाखांनायनि उनाव बिनि दैया जेब्ला गसरजोबो अब्ला नों थांङा बेखौ ओ ओ जेनेबा सारायखौ जान्दो साराय जाननानै बेयाव सारायाव ओ संख्रि फानलु थाव संख्रिखौथ' होथ'नाङा जेनेबा थाव होबाय संख्रिान संख्रिखौ होथ'नाङा दा जेनैबा थाव होबाय ओ सामब्राम होबाय बानलु होबाय
ओ सामब्राम होबाय बानलु होबाय बिदिनो सामब्रामखौ दसे एवथ्रमबाय बिनि उनाव सबायाइखौ होना हो होबाय आरो सबबायखौ होना होनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ दसे मोजाङै ओरैनो एवरो एखां खांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव दै होना होदो आरो दै होना होखांनायनि उनाव नोंथाङा दसे गोबाव गोदौ होनांगोन गोदौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव मा खारदै होना होनांगोन आरो खारदै होबासो सबाय ओंख्रिया जायो आरो नङाबा खारदै गैयाबा जाया ओ बेखायनो जो सबाय ओंख्रियाव खारैखौ होदो आरो कालारबो जायो सबाय ओंख्रिया गोसोम कालार जायो आरो ओ सबाया गेब्लेयो मोनलाबो जायो आरो खारदै होयोब्ला खारदै होदो खारदै होखांनायनि उनाव नों थाङा जि साम' एवथ्रमनानै लादोंमोन बै एवथ्रमना लानाय साम'खौ नोंथाङा दानिया मा होनो ओ बै सबाय ओंख्रि संनायाव होनानै होदो आरो होनानै होदो बिदिनो नोंथाङा बेखौ ओ गोबाव गोदौ होदो जेनेबा नैजिबा जिबा मिनिट बिदि गोदौ होदो आरो गोबावनो ओ बिदि गोबाव गोदौखांनायनि उनाव मा होनो सबाय ओंख्रियाव माखासे जेरै मोदोमग्रा बेसाद जों माखौ बुंनो हायो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया सबायाइ ओंख्रि जों बयनि सायबो साबसिन ओ मोदोमोग्रा जिरा दोनबा गंगार दुन्दिया बा म मगा दुन्दिया ओम बेयो सबाय ओंख्रिजों ओरैबायदि गोरोबफ्लेयो जेन बेै गुबुन दुन्दिया बिदि गोरोबफ्लेया आरो जोंहा मगा दुन्दियाया ओ सबायाइ ओंख्रिजों साबसिनै गोरोबफ्लेयो बेनिखायनो जोङो मोनहां मोनहां जायोब्ला बै मगा दुन न्दियाखौ ओ मा होनो बे ओंख्रियाव होनानै होनांगौ आरो होनानै होदो बेनि उनाव दसे गोदौहोबावदो गोदौ होखांनायनि उनाव नों जेब्ला ओ ओंख्रिया ओ बा मोद दोमनाया ओंखारो अब्ला नोंथाङा बेखौ खांनानै गुसु जाहोदो आरो। ओ गुसु जाखांबाथाय नोंथाङा बेखौ आरामै जानो हासिगोन आरो सबाय ओ साम' बेनिफ्राय ओ जोसा जोसा माइरं ओ जों जिबायदि गोथाव जायो खेबसे जानायना नायोबा नोंथाङा मिथिनो मोनगोन आरो ओ सबाय साम' आरो जोसा माइरंनि थावनाया माबायदि ओ आंबो ओ बिदिनो माबा माब्लाबा माब्लाबा ओ सबाय साम' आरो जोसा माइरं बिदिजों ओ जेनेबा ओ जाबाय थायो आरो बिदिनो गोथाव जायो ओ सबाय साम' बेयो बिदिनोसै आरो नोंथां आं जि सबायजों साम' संनायनि बागै बाथ्रा फोरमायनाया। नोंथाङाबाबो आंनो माबा मोनसे संनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दा नोंथाङा आंनो सबाय सामखौ मोजाङैनो फोरोंलांबाय। बाय बा फोरमायलांबाय इउनाव आंबो बेखौ सोलोंगोन आंबो बेखौ नाजागोन जानायनो माबायदि मोनजायो जे नोंथाङा जा गोथाव खिथाबाय। दा आंबो नोंथांनो बिदिनो जोंनि बर'निनो माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव फोरमायनानै होनो सै जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोन जाबोनाय माखासे ओंख्रि दङ जेरै अनला दाउ ओ नारजि नारजि अमा बेफोरबायदि ओंख्रि दं आरो दा बे ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि ओरैबायदि मोनसे फेम ओ मुंदांखा ओंख्रि जायनि थाखाय जोंनि ओ बर' हारिया बेखौ आथ थाखालाव जि आइ टेक मोननो हादों आरो। दा नार्जि ओंख्रिखौ जोंना बर' हारिया नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव ओ इ ओ यो यो सरखाररि निफ्राय जि आइ थेग मोननो हाबाय दा बिनि सिङाव माखासे जाहोन दङ जाहोन होनोब्ला बिदिनो जे उम्म बे ओंख्रिखौ जों जोंनि अनगा रावबो गुबुन मानसिफ्रा जानो मोजां मोना बा संनो रोङा बेबायदिनि थाखाय आरोना दा जों ना गोदो गोदोनिफ्रायनो आजै आजौ मोना बेफोरखौ संनानै जाबोदों जायनि थाखाय जों बेखौनि जोंनिनि जोंनिल' होनना होननानै जोङो बेखौ गनायथि मोनबाय आरो सरखारनिफ्राय दा बेखौ माबारैहाय सङो होननानै बुङोब्ला उम्म। जोंनो सिगाङाव नारजि नांगोन नारजिखौ जों मानि बानाय होमबा नोंथांनो फोरमायनोसै जोंहा ओ गोबां मानसियानो फाथो आबाद मावो बे फाथो आबादा जेब्ला देरो देरनायाव जोंहा मा जायो जोंनो बिलाइखौथ' नाङा जोंनो खालिबो फाथोखौल' नांगौ नालाय। बे फाथोनि दुरुं बा फाथो सेना बेखौल' नांगौ जोंहा बिलाइखौ नाङा बेनिखायनो मा खालामो ओ गामिनि मानसिफो रा बै फाथो आबादाव थांनानै बै बिलाइखौ खानानै नारजि बानायो आरो नारजिखौ मारै बानाया बिलाइखौ खाबाय जोङो खानानै जोङो बेखौ सानदुंआव दारहाफ्राव लामनानै बा जोङो प्लास्टिकफ्राव लामनानै बा ओ बबेबा सान्दुं नांनाय जायगायाव लामनानै जोङो बेखौ मा खालामो उम्म मोजां माबायाव बस्थायाव सोनानै दोननानै बेखौ जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि जोंनि ओ ओंखाम संग्रा इसिं जायखौ जोङो ओंखाम संग्रा इसिं होनना बुङो बेयाव उम्म उखुन्दै नांनाय जायगायाव जोंङो बेखौ खाग्दावना दोनो आरो उखुन्दैनांनाय जायगायाव जों मानो दोनो होमबा? जाहाथे बियो मोजाङैनो गोरान गोरानैनो थायोबा जेबो बेयाव उम्म गाज्रि जाया बे जाहाथे ओरैनो सेवगारना थाङा बिदि खालामनानै दोनो आरो। दा बे उम्म बे फाथो बिलाइया एसेबाबो गोखा जायो नालाय बेयाव जोङो मा एम्फौ बा माखासे एम्फौ हारिनि बे जानायखौ नुनो मोना आरो गोरानाव माने बे गोखा नालाय बेनिखायनो एम्फौफ्रा बिनि गोजानाव थायो आरो। थेवब्लाबो बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ उखुन्दै गोनां जायगायाव उखुन्दै नांनाय जायगायाव दोनो आरो दा बिदिनो जों नारजिखौ मारै सङो होमबा जोङो सिगाङाव नारजिखौ सोमना दोनगोन आरो दैयाव सोमनानै दोननांगौ जेनेबा जों अबेबा मोनसे बरथनफ्राव बा थौफ्राव जोङो बेखौ सोमनानै दोनबाय सोमनान दोनोबा बे एसेबाबो रुइगागोन रुइगायाबा मा खालामनांगौ जोङो बिलाइनि गेजेरावथ मोनसे ओ रोदा बायदि थायोना जों बेखौ बांसिन मानसिया मा खालामो जिरना गार जाहाथे संनायाव गोरलै जायो जों जिरनानै लाबाय जिरनानैबा जों बोफ्लेनानै लायो बोफ्लेजोबनानै जों बेखौ सिगाङाव मा खालामोन उम सिगाङाव जों बेखौ रुगोन आरो रुनानै जों बेखौ रुबाय थागोन जेनेबा खारैफोर होनानै रुगोन जाहाथे एसे रिमोन मोनला जायो बा गुरै जायो बा माखासे टाउन एरियानि मानसिफ्रा बा सोहोरनि मानसिफ्रा खारै होलाबानो सदा होननाय मोन नो जे मोनो बेकिं सदा ओ सदा मोनो आरो बेखौ होनानै गुरै खालामो सदायाबो गुरै खालामो ओमफ्राय बिदिनो रुनानै जुदि बे रुइबाय रुइयोबा जों बेखौ मा खालामो सागंजों सायो आरो सागंखौ मोनथिखागौना नोंथां जेनबा ओ जोङो औवाजों औवानिफ्राय बानायना लायो जेनेबा बेयाव गुदुं गाहायाव गुदुं थुफ्लंनानै बेयाव मोनब्रै ओरै गनसि सोनानै बेखौ साग्रा मोनसे बानायो आरो जायखौ जोङो सागं होननानै बुङो दा जों बेजों साबाय थागोन साननानै जेब्ला गेब्लेयो ओम अब्ला बेनिफ्राय एसे रोदा ओंखारबावगोन जों बै रोदाफोरखौ ओ बोखांनानै गारबावो आरो ओ दा बिदिनो सानाय जाबाय माबा रुखांबाय नारजिया रुइबाय दाना जोंहा मोनसे आरो दंबावो मा ओम माखालामनांगौ जोङो अमा बेदरखौ आराम थावजों ओ सामब्राम आरि गेस मसला मस्लि हो होनानै नोंथामोना नोंथाङा मा मस्लाखौ जानो मोजां मोनो बा बबे मस्लाया मोदोमनाय बेखौ होनानै मोजां मोजां संख्रि बानलु हाल्दै ओम सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौ होनानै मोजां अमाखौ एसे फ्राम फ्राम एवबाय आरो जोंहा नारजि अमा जानायाव बांसिनानो अमा मेजेमखौ मोजां मोनो मानो होनना बुङोबा अमा मेजेमा मिलौ होयो नालाय दा अमाखौ एवबाय एवनानै बिदिनो ओम मोजां फ्राम फ्राम जाबाय बा मेजेमा गजोबबाय अब्ला मा जायो बेयाव बै रुनान लानाय खारैखौ ओम दालि सम्बद होनाय बायदि होसननांसिगौ आरो होसननानै मा खालामो ओम बिदिनो दै एसे होना लाबावबाय जेनबा नोंथाङा बेसे बुरजानि बिबांनि लाखिनो ओंख्रिखौ बेनि सायाव नोजोर होनानै नोंथाङा दैखौ होना लादो दा बिदिनो दै होना लानानै जों नार्जिखौ एसे गोबाव गोदौ होदो बेदरजों मिलायहोदो गोदौ होदो बिदिनो ओ नैजि मिनिटसो गोदौहोनानै ओ जेब्ला ओंख्रिया जाजानाय जायो अब्ला सम संख्रि फानलुखौ साखिदो नाङाखैबा होदेरदो औहम बिदिनो ओ उनाव आरामनो खांनानै बेखौ जोङो जानो हाबाय आरो दा बेनो नारजि ओंख्रिया ओं आथिखालाव ओ जोंनि नारजि ओंख्रि जानाया खम जाबाय मानो होनना बुङोब्ला ओम जोङो बेखौ गोबावजों खनसेल जायो आरो जोंहा बे नारजि ओंख्रिजों मोनसे मोजां सोमोनदो दंबावो बर' हारि बर'फोरनि गेजेराव ओ सिगाङावनो जोङो ओ जेब्ला ओम जोंनि गामियाव बा ओ दा बिदिनो ओ दा बिदिनो मा खालामो जेनबा मानसिबो थैयोब्ला ओम जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जेनेबा जोङो बेखौ गोथैसालियाव गारयोना गोथैसालियाव गारनाय समाव जेब्ला जों बै गोथैखौ सावखांनानै दुैखां लोबखां फैगोन दुगैगोन बा लङायाव दुगैगोन जोङो बे समावा खालामगोन नारजिखौ अरस्रोद नानै गार'रो आरो बेयाव मा जायो जेनेबा बै सुबुंजों थैनायजों जोंनि गामिजों जेबो सोमोन्दो गैला बेफोरबायदिखौ फोथायनाय लाखियो आरो जोंनि ओम बर'फोरनि गेजेराव दंबावो बेनो जे जेनेबा आलासि दुमसि फैब्ला नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाङा बिदि होननाय फोथायनाय दं आरो बिनि सिङावबो मोनसे आन्दोआवबो माखासे बाथ्रा जेनेबा जोङो नारजिखौ गोथै थैनायावसो जोङो सोमोन्दोखौ सिफायनो बा सोमोन्दोखौ खोमोरलायनो जोङो ना रजिखौ अरगारनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो आलासि दुमसि फैयोब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ जाहोनो आलु फोथायो आरो दा बिदिनो जेनेबा जोगोनार जों संनानै जाहोहरोबा जोंना बै मोजां सोमोन्दो थानाय जोंनि बाहागि कुरमाफोरजों जों जोंना सोमोन्दोआ गावस्रागोन बेफोरबायदिखौ साननानै ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे नारजि ओंख्रि आलासि दुमसि फैयोबा नारजि ओंख्रि संनाय संनानै जानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोना बा नुखायानो बेयो मोनसे गोथौ फोथायनाय जायखौ जों दासिमबो